अ हेल' नोंथां हेल'
औ हेल'
औ नोंथाङा मोजाङै दङ ना?
औ दङ दङ थारैनो मोजाङैनो दङ
औ नोंथां
ओम बिदिब्ला आङो नोंथांजों आङो कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ औ थारैनो
नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ -दङ
ओ बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबोनि सायाव एसे सावरायनि नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन थारैनो सावरायजागोन।
औ नोंथां ओ ओ बिदिब्ला नोंथाङा गिबियावहाय बैसागोनि बागै माबाफोर सोंनो दङ ना?
औ औ सों दे दा नोंथां बैसागु फोरबोखौ जों माबायदि फालियो एबा माबायदि गाजा गोमजायै मोसायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो?
अ जागोन नोंथां नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो
उ उ
ओ बैसागो फोरबो ओ बुंनो थाङोब्ला बैसागोआ जोंनि जोबोद गोनांथार मोनसे रंजा बाजा जोंनि ओ गोनांथार फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो।
औ- औ
जायनि जाहोनाव उनाव बैसागो होनोब्ला जोंहा बैसागोखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो। जेरैहाय मोसौ बैसा बैसागो आरो मानसि बैसागो मोसौ बैसागो होनोब्ला जों हा बै ओ सैत्र चैत्र दाननि ओ जोबथा सान एबा जोबथि खालाराव जोंहा बे मोसौ थुखैनायखौ फालिनाय जायो। थामहिनबा मोसौ बैसागो ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बे मोसौ थुखैनायावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो। ओ जेरैहाय जोंहा फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला लाव फान्थाव बेबायदिनो हालदै थाराय दिग्लि लि थि गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो जोंहा आरो जोङो बे फिथाइ सामथायफोर खौ जोंहा मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगाङाव बुथुमनाय जायो हयथ' नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ ओ थिग बेबाददिनो आरो जोङो जाय दिनखालि मोसौखौहाय थुखैगोन जोङो बे दिनखालिहाय जोंहा फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबस्राङै जोंहा बे फिथाइ सामथाइखौ मोजाङै सुनानै मोनसे आइजेङाव जोङो फिसा फिसा हानानै लानाय जायो
औ
आरो जोङो बे फि फिथाइ सामथाइफोरखौहाय जोङो मालाबो सुनाय जायो ओ आरो जोङो मोसौफोरखौ ओ दिग्लि लिथि बिलाइजों बुनानै जोङो फोथाराव लांनाय जायो आरो जोङो बे फोथारावनो जाम्फै एबा ओ फुख्रि फोराव बांसिनै थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो जों थुखैहैनाय जायो आरो जोङो बे मोसौखौ थुखैनाय समाव जोंहा मोनसे खुगा मेथाइ दङ हयथ' नों थाङा बेखौ मिथिखायो एबा बे मेथाइआ ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंहा खुगा मेथाइ दंखायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था ओ बेबादि मेथाइआ जोंहा माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि आरो ओ जेब्ला जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै ओ दिग्लिलि थि बि बिलाइजों बुनाय जायो आरो दग्लि लिथाइखौ लिथि बिलाइजों मानो बुनाय जायो होनब्ला जोंहा दिग्लि लिथि बिलाइजों जेब्ला बुयो अब्ला लायनो मोसौआ जोंना ओ बोसोरसे बा जिनि दानावहाय जोंहा बेमार आजारफोरा जेन बेबादिनो माननाय आरिनायफोरा जेन सोमजिया बेनि थाखाय जोंहा बे देग्लि लिथि बिलाइजों मोसौखौ बुनाय नेम दंखायो
औ औ दङ दङ थारैनो
नि ओनसोलफोराव नुनो मोनो मोसौनाव जोङो गोसोम फुथा फोननाय जायो जेरैहाय बेखौ ओ हांगार ओ ओ साराय थौफोरनि हांगार लागायनानै एबा बेयाव थाव गुबै होनानै जोङो फोथा फुननाय जायो
औ औ नंगौ
खौ मानो फोनो होनब्लाथाय जोंहा गोदो गोदायहाय जेन बिगोमाया मोसौखौ हगारनानै हर बा मोसा लख्राफोरा जेन जाया बिसोरो गोदोहाय बेबायादि फाख्रा खालामना हरो मोन ओ जेन मोसौफोरा बिगोमानि न'आव मोजाङै मोजां सफैफिनो बेबायदि होननानै माने जोङो मोसौखौ ओ फो था फुनाय जायोमोन आरो बे नेमखान्थि गोदोनिफ्राय आरो दासिमहालागै आथिखालावबो सोलिबोगासिनो दङ। ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो बे बेनि उनाव जोङो मोसौ थुखै खांनानै बैसागोनि सेथि खालार होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बेबादिनो बैसागोनि सेथि खालाराव जोङो रायजो राजाफोरजों ज' जालायनानै जोंनिख्रुइ गिदिरफोरखौ जोङो मान बावो एबा बोर लानाय जायो आरो जों उन्दैफोरनो अननाय गोसो गोरबोनिफ्राय बेबादिनो गोसो गोथारै अननायखौ बावनाय जायो। थिग बेबादिनो जोंनि ओन सोलफोराव मोसानायखौ जोंहा सानसनि हिसाबै लानाय जायो बे सानसनियाव जोंहा जोबोद गाजा गोमजायैनो मोसानायखौ बारहो हरो जेरैहाय जों मोसानायाव गोमो दख' ख'ना फास्रा गोजा गस्ला गोजा बेबाददि गाननानै जोंहा माने मोसानाय जायो। बे बादि मोसानायाव जोंहा गोबां रो खोमनि दामजु दामग्रा लानाय जायो बेफोर दामजु दामग्राफोरा जाबाय जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा आरो औवा जों बनाय थरखाखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जांगौ अ बे बादि लानाय जायो नों थांमोननि ओनसोलावबो बेबादैैनो बैसागोखौ फालियो नामा आरो मा मा दामजु देग्राफोरलायिफोरनि बागै एसे फोरमायथिनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ थारैनो हागोन दा औ थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागोखौ आगोलनिफ्रायनो फालिबोनायखौ एबा आगोलनिफ्रायनो रंजाबोनायखौ जों नुबोगासि दङ नङा होमबा नोंथां बे फोरबोआ आगोलनिफ्रायनो आजो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे रंजालि बैसागु फोरबो नङा होमबा?
औ नों
दा जों आथिखालबो बे बैसागु फोरबोखौ गोबां गामि गामिजों फालिबोनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय गामि ओनसोल जोंनि सहर बायदि बायदि जायगा फोराव जों फालिबोनायखौ नुनो मोनो जेरै जों ज' ज' बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' ज' गाजा गोमजायै जों गामि गामि मोसाग्लांनाय रंजाग्लांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ
थिग बेबायदिनो बे मोसानायाव जों खाम सथा सेरजा सिफुं गंगोना बायदिनि गोमनायजों ज' ज' गामिखौ गोमसारखांहोयो रिं खांहोयो बे रिंखांनायजोंनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' मोसाग्लाङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनि ओनोल ओनसोलावबो माने बे फोरबादियैनो जोबोद गाजा गोमजाय माने बर'फोरा माने ओ बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो थिग बेबादिनो जोंहा औ नोंथां बैसागो जों लोगोसे जोंहा मोनसे मोनसे सोलिबावो जे गोदोनिफ्रायनोबोयो सोलियो जेरैहाय जोंहा बैसागो बोथोरनि नै थि सानफोराव जोंहा ओ मै मिथिंगानिफ्राय फ्राय मोननाय मैगं थाइगं गोखा गोखै जानायखौथ' नोंथाङा मि थिखायो जानांगौ बे गोखा गोखैखौ होनोब्ला जेरै खुंखानि- फ्राय लानानै दिंखिया ओ खार'खानदाय बिलाइ बेबादिनो माना मुनि मिथिंगायाव जि बिफ- बिफां लाइफां मोना मानो माने एकस' एकथा रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जोंहा
औ औ
बे बैसागो दिनाव जानाय जायो आरो बे मैगं थाइगंफोरखौ जायोबा जोंहा माने ओ जेन जिनै दान एबा ओ बे बैसागु दाननि बोसोराव जेन जोंनि देहायाव बेमार आजार सानाय सुनाय लोमजानाय आरिनायफोरा जेन सनदेरा साफादेरा मोजाङै मोजां थांथों बेनि नि थाखाय माने जोङो बिफां लाइफांफोरखौनो माने जोङो एक्स' एकथा बुथुमनानै माने जोङो जानाय जायो आरो बेखौनो बुङो जोङो गोखा गोखै गोखै जानाय मैगं थाइगं
औ औ
उनदैनिफ्रायनो सोलि- सोलिबोनाय जानांगौ हेलौ औ नोंथां बेबादिनो नोंसोरनि ओनसोलफोरावबो बेबादि मैगं थाइगं मिथिंगानिफ्राय मोननायखौ जायोना
औ थारैनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां हा हाग्रा बंग्रा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मोननो थाङो मैगं थाइगं जेरैहाय औ खोनादों नोंथां खोनादों जोंनि ओनसो ओनसोलावबो औ औ जोंनि ओन औ औ जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि औ औ जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय बायदि बिबांनि जों मैगं थाइगं मोननो हायो। जेरैहाय बैसागु बोथोराव जों जेरै या ओमफाय दिंखिया दिंखिया मैगं जेरैहाय मान्दिया जेरैहाय गोखा गोखै बायदिसिना रोखोमनि जों मैगं थाइगं मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो बे बाथ्राया सैथो
औ औ बेनि गेज
मैगंफोरखौ जों औ बुं बुं
औ औ औ बे मैगं गोथां बायदि मैगं थाइगंखौ जायोब्ला जोंनि देहाया जेबो बेमार आजार जायै बायदि होननानै आबौ आबैमोननि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो जोङो थारैनो नङा होमबा
नंगौ नोंथां थारैनो औ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला आरोबाव जों हा गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसागो होनब्ला गोबां फारागथि दङ नङा होमबा नोंथा
औ औ औ दङ दङ थारैनो गो
बेबादिनो जोंहा माने गोदोहाय जोंहा खुगाजों खुगा गोबां रंजा बाजा जा मेथाइ खननानै माने जोंहा बिफां हाया एबा बा जेनेबा लांदां फोथार बेफोरबायदियाव जोङो गावजों गाव खुगाजों खुगा मेथाइ खनना गोबां रंजालायोमोन ओ दानि जुगाव आथिखालाव माने गोबां एडिअ रेकर्ड बेबादिफोर जों माने बांतेप बेफोरजों बांसिन माने रंजा जानायखौ नुनो मोनो नों नोंथाङाबो हयथ' बेखौ मिथिखायो जानांगौ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ हेलौ
अ बुंनो थाङोल' औ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों औ हेलौ हेल'
ओ थिग बेबादिनो बुंनो थाङो खोनायाखै नामा
खोनादों खोनादों
औ थिग बेबादिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला माने गोदोनि बे बैसागो दानै बैसागो गोबां फारागथि नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ मोनो मोनो खोनादों नोंथां औ खोनादों बुं नोंथां
था
खोनादों खोनादों औ खोनादों
जोंहा दा खोनायाखै
औ औ खोनादों खोनादों नोंथां हेल'
हेल'
औ खोनादों
माने जोंहा बुं
हेल' खोनाबायना नोंथां हेल' हेल'